हालौ।
औ खोनादोंना?
अ खोनादों। अ गिबियाव गोजोन फुंबिलि गाहाम हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ।
आचसा दा नोंथांजों आङो माखासे फिसा फिसौ बेफार फालांगिनि सोमोन्दै रायलायनो थाखाय खाबु होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
आच्छा आच्छा आच्छा ओरैनो जोङो दा बेफार फालांगि होनना बुङोब्लाथ' गोबांथार गेदेर गेदेर फालांगि मावनायखौ जोङो मिथिनो मोनो नङा होमबा? दा थेवब्लाबो जोङो बैफोरबायदि गेदेर गेदेर फालांगि मावलायाबालासिनोबो मा होनो फिसा फिसौ फालांगि खालामनानै। थ' जोङो गाव गावखौ जिउ खांनायनि राहा महरै लानो हासै नङा होमबा आथिखालाव। त जेरै गोबांथार सुबुंफोरानो ओरैनो गाव गावनो दिहुननाय आबादफोरनिफ्रायनो माखासे मैगं थाइगं माइफोर बेफोरखौनो फालांगि खालामनानैबो माने सोलिनायखौ जों नुनो मोनो आरो। थ' थिग बेफोरबायदिनो दा नोंथांनि मोनदांनायावबो बैफोरबायदि फिसा फिसौ फालांगि खालामनानै जोङो साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो सोलिलांनो हानाय बायदि जोङो सुबिदा दं होननानै सानगोन साना
औ सानो सानो।
सा-सानो नङा होमबा त' अब्ला नों थांनि बायदिब्ला जोङो गावखौहाय बे फिसा फिसौ बेफार खालामनायनि गेजेरजोंबो जोङो माबोरैहाय दालांनो हायो बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा?
ओ माने आंबोथ' जेनेबा एसां बे फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै एसां मिनथिया अब्लाबो आं नों थांनो जा एसे मिथियो बेखौ खोन्थालांनोसै। ओ बेफार फालांगि होनो अब्लाथ' जों गिबियावहाय माने मा होनगोन बेखौ जेनेबा आं माबोरैहाय खालामो बेखौ नोंथांनो खोन्थानोसै।
औ दे
गिबियाव नोंथांनाव जुदि ओ फैसा फैसा थानो नांगोन नोंथांनाव गिबियावनो।
औ नांगौसेबांनि नङा ओमबा?
गौ जखानि जुदि नोंथांनाव फैस गैया अब्ला नोंथाङा फालांगि खालामनो हाया मानो होनोब्ला गिबियावनो जोंनो फैसाखौनो नांग्रोगौ जायो ओमफ्राय ओ नोंथांङा मानि मानि फालांगि खालामनो सानदों? बेखौ नोंथांङा सानग्रोनो नांगोन ओमफ्राय साननानै सानखांनायनि उनावहाय ओ बे बे नोंथां फालांगि खालामगोना माने नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ दिमान्ड दंना गैया बे बुस्थुनि खौ नोंथांङा नायग्रोनो नांगोन। जुदि नोंथांनि ओनसोलाव बेनि दिमानआ दङ अब्लासो नोंथा नोंथांङा फालांगिखौ खालामनो हागोन। नङाब्ला मानसिफोरा नोंथांनि बे जिथु फालांगि खालामनाय बेव बेवहाय माने इन्टारेस्ट जानाय नङा आरोना? अब्ला नोंथांङा खहा जागोन। ओ हमना ला नोंथांङा ओ मासे ओ मासेथ नङा ओ नोंथांङा हांसो फालांगि खालामनो सानदों। अब्ला नोंथांमोननि ओनस सोलावहाय बे हांसोखौ जायोना जाया बा माबा मोनसे खामानिफोराव बाहायनो थाखाय नांगौ जायो अब्ला नोंथाङा हांसोनि फालांगिखौ खालामना अब्लाना नोंथांनि फालांगिया जौगाखां
उम
ओ ओरैनो नोंथांङा फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो नोंथांङा एसे फोरमाना होदो।
जागोन दे नोंथां होमबालाय थ ओरैनोथ बेसिकेलि जोंनि ओनसोलावहाय गोबांथार माने फालांगि ओंखारसै नङा होमबा दा जेरावनोखि जोंना आसामा। बे अरुणचल बरदार जायो नङा होमबा बे आसाम। अरुणाचल बर दार जानायनि थाखै। माने जोंनि ओनसोलाव माने बुहुद सप्तायाव माने खेबब्रै खेबथामसिम मार्केट जानाय। मोनसे सुबिदा दं आरोना त' बेजों लोगोसेनो। आरोबाव जोङो ट्रान्सपर्टिं सिस्टेमावबो जोंहा। गोबां डेभलप जाबायथ' थ' बे हिसाबै माने। जोङो जोंनि जायगानिफ्राय जिफोर जोङो आबाद मोनो बै आबादफोरखौ जोङो न'खर न'खर बोखांलायनायनि गेजेरजों जोङो ओरै अरुणाचल हादरसायावहाय जों माने थांनानै हैनो हायो आरो आरामनो थ' बेफोरबायदि सिस्टेमनि थाखाय जोङो थारमाने। जिखि फसल जों दर'ना मानो बा आबाद मावा मानो बैफोरनिफ्राय जोङो गिबि गिबियाव आङो मैगं आबादनि खोथाखौनो बुंनोसै स' बांसिनै जोंनि ओनसोलाव थारमाने मैगं आबादनि बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो त' बियो ननस्टप माने बोसोरफ्रोमबो सोलिबाय थायो आरो माने बोसोराव खेमसे। बो सानसेबो जिरायालासेनो जोङो नैबे मैगं आबादनि ओ बेफारखौ जोङो मावनो हायो आरो दा जेरै जोङो। फ्रोमबो सप्थायावनो जोंनि ओनसोलावनो जाफ्लेबाय थाग्रा जोंहा ओरै समबार हाथाइ दङ' बुधबार हाथाइ दङ' बिस्थिबार हाथाइ दङ' बेनिफ्राय सनिबार हाथाइ दङ' आरो मोनबा खमसे खम मोनब्रै हाथाइया जोंनि आसामावनो। बा जोंनि साखाथियावनो जायो आरोना। जोङो माने बेफार खालामनो था मैगंनि बेफार खालामनो थाखाय बिराद सुबिदा गोनां आरो बेजों लोगोसेनो प्लास जोंना मा जायो जोङो गोबांथार बेफार फालांगिफोरानो माने मैगं आबादनि थाखाय बा मैगं। बेफार फालांगिरिफोरा ओ दैलि सप्थायायाव खनसेबो रेस्ट गैया आरो दा बे हिसाबै माने फुंनि नै थाम रिंगासोनिफ्रायनो ओरै अरुणाचल हादरसायाव माने थाङै थाङै हैनाय जायो आरोखि। जेरावहायनोखि माने। हैदो फैदो हैदो फैदो न'आवहाय माने। फुंनि जि बा जिसे रिंगासोआवनो सफैयो आरो माने जेराव माने लाख थाखानि बेफार खालामनो हायो मैगंखौनो। त' नैबे मोनसे सुबिदा बाव आरो जोंहा आरो लोगोसेयैनो जोंहा मा जाबावो ओ। बोसोरखिया महरै जोङो माने माखासे फालांगि दङ' जेरै माइ आबादनि फालांगि खालामो बेखौ जोङो बोसोरावहाय मोनसे खेबसे मोननाय जायो नालाय खेबसे दरावनो जोंनि ओनसोलाव माइखौ जों बिदिनो। खेबनै खेबथाम बिदि महर गायफेरनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव। त' आरो बिदोनो जोंहा गय। गयनि फालांगि दङ' बे खौबो जों बोसोराव खेबसे खानो मोनो। दा नैबेखौ जोङो बोसोराव बोसोरारि महरै जोङो बे गय आबादनि ओ फालांगिबो जों खालामनो हायो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दा। गोदान मुगाजों गोरोबफानानै। दा जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि मोनसे आबाद जाबावदों गोदानै जावरिखांनाय मोनसे आबाद होनना बुंनो हायो बेखौ जेराव बा बानलु बिस बिदिबो होनना बुंनाय जायो आरोखि बे आबादखौहाय थ' नै बेेखौहायबो जोङो माने जोंनि ओनसोलाव न'खरफ्रोमबो ओ मावाखौनो होनजालाय नंला माने माने गासिबो मावखाजोबखासै फ्राय जोंनि ओनसोलावहाय। त'नैबे मोनसे आबादा ओरैबायदि सोलायनाय लाबोदों बेखौबो मोनसे फालांगि महरै जों दा खालामनानै लानो हासै आरो बोसोरारि महरावहाय जायनि गेजेरजों जोङो लाख लाख रां आरजिनो हानायनि थाखाय जोंहा मोनसे सुबिदा जाबाय आरोना त' बे मोनसे फालांगि आरो त' बे फालांगिखौ नायोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय माने बेफार फालांगिनि गेजेरजों गाव गावखौनो गोबांथार माने रांखान्थियारि बिथिङावहाय ओ स्ट्रं खालामनो हानाय बा न'खरखौ जोङो मोजाङै दालांनो हानाय बा बे बेफार। फालांगिनि गेजेरजोंनो गावखौ जोबजासिम दैदेनलांनो हानाय मोनसे सुबिदा जानानै दङ' होननानै माने जों दा मोनदांदों आरो ना। त' बिनि गेजेरजोंबो गोबांथार मानसिफ्रा गाव गावनि जिउ राहाखौ माने खुंलांनो थाखाय आखायाव लानायखौ माने नुनो मोनदों आरोखि जेरावनोखि जोंनि ओनसोलाव दा माने फ्राय आ हौवा हिनजावनि सिमा गैलाया माने सिन गैलाया जायनो हायो इरैनो माने गाव गावबागाव गोसो बायदि ओरैबायदि गोसो होसोमनानै बेफार फालांगि खालामदों जाय जाय हादों बेफोर खालामदों माने। दा थाद'नाय गैया लाजिनाय गैया। बेखौ माने बे बेफारनि गेजेरजों जोङो दा जोंनि ओनसोलाव सोलिनायखौ नुनो मोनो आरो ना। थ' बेसखौ नायोब्लाथ' माने गोबांथार आ सानोब्ला नायबिजिरोब्ला मिथि मोनो जे माने बेफारा मोनसे बियो बे मैगं थाइगंनि बेफारा जि बयनिबो जिउ हाय माने मोनसे सोलायनाय लाबोदों आरोखि जायनि गेजेरजों दिनै नखर सालायनायजों लोगोसेनो गाव गावनि गथ' गथाइफोरखौ माने फोरोंनानै गोबां गोजान गोजान जायगायावहाय माने दोनहरनाय फोरोंनाय बेखौ जों नुनो मोनदों जाय बेफारनि गेजेरजों दिनै नखरफ्रोमबो गारि घरा गैयाब्ला बे गारि घरा लानो हालायदों। फुन्जि थाखा दोनथु नो हायाखैमोनब्लाबो बेफार फालांगि खालामनायनि गेजेरजों माने फुन्जि थाखाखौ दोन्थुमलायनो हानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। थ जे बे जोंनि ओनसोलाव जों दा मैखोमै नायोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय बेफार फालांगिया माने मैखोमै बिफाव लादों आरोखि। थ' बेखौ आं माने जोबोद ओ गोजोननायबो मोनदों आरो मोनदांदोंबो दा इयुनावहाय आंबो सानदों माने जुदि आ आंनि साननाय हनाय खामानि जेबो जाफुङाब्ला जेबो जायाब्ला आंबो नैबे बेफार फालांगिनि गेजेरजोंनो गावखौ दैदेनलांनो हागोन होननानै आंबो मोनसे आसा फारिनाय दं आरोखि।
औ।
द नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनि थाखाय सुबिदा दंना गैया?
औ दङ नोंथां ओ आंनि म-मिथिनायावथ' दायो जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो फिथाइ सामथाइनि फालांगिखौ खालामनायखौ आङो नुनो मोनो मानोना जोंनि ओनसोलावहाय गोबां फिथाइ सामथाइनि बिफां लाइफांफोर दङ। जायनि थाखाय ओफालांगि खालामनायावबो माने जोबोद मोजां।
आरो नांगौ बैसा माने मानसिफोराबो बायनानै जायो नालाय। बेखायनो मोजां आरो ओ जोंनि ओनसोलाव बांसि आनो नालेंखर फिथाइ ओमफ्राय गय फिथाइ ओमफ्राय लिसु फोरनिबो दङ। बेफोरबायदि ओ बायदि फिथाइ सामथायाइफोरखौ फानो आरोना। जोंनि ओनसोलावबो हाथाइ जायो नालाय बे हाथायाव गोबां ओ गुबुन गुबुन ओनसोलनि गा ओ सुबुंफोरा फैयो। उम माने बिसोरनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइ मोना नालाय। बेखायनो जोंनि ओनसोलाव बाजाराव फैनानै माने बिथांमोना बाय फैयो आरो ना
औ औ
उम
गोबां सुबिदा गोनाङानो नोंथांमोननि ओनसोलावबो नङा होमबा उम थ' ओरैनो बेफारनि सायावहाय बे फार फालांगि खालामनायनि सायावबो जोङो फिसा फिसौ बे फार खालामनायनि गेजेरजोंबो जोङो उम दैदेनलांनो हायो। जोङो दा मिथिनो मोनो नङा होमबा। दा जेरैबायदि नोंथाङाबो बुंबाय उम थांमोननि आ ओनसोलावबो बे फिसा फिसौ बेफार खालामनानै जानो हानायनि थाखाय सुबिदाबो दङब्ला दा जोंनि ओनसोलावथ' मैखोमै बाहाग बे बि बुस बे फालांगिया माने मैखोम सोलिनानै दं आरोना जायनि गेजेरजों जोङो गावखौनो दै देनलांनो हागोन रोखायै बा दाथियै बुंनो हानाय जोंहा माने गोहो दंसै आरो थ' अब्ला नोंथां दिनै जोङो बेफार खालांगिनि सा सावरायबाय नङा होनोमबा खोब गोजोन्नायबो मोनबाय नोंथांजों सावरायलायनानै गेजेरजों अब्ला जोङो बेखिनियावनो दोनथ'लायनिदि नामा औ दे नोंथांजों सावरायनो मोना जोबोद गोजोननाय थाबाय दे। हामबायसै।